हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथां मा खालामदों?
आं नोंथां ओरैनो जिरायना दङ दायो।
औ बोथोरफोरा माबायदि नोंथां नोंसिनिथिं दासान्दि?
बोथोराथ' दायो मैया दाख्लैफोर सान्दुं दुंदोंमोन नाथाय दिनै मोजांसिन आरो माने स्रो स्रो बार बारगासिनं दायो।
अ सानदुंबो दुङा अखाबो हाया आरो माने न'?
औ औ नोंथां मोनिखैलाय?
जोंदों सान्दुं ओंखारदों नोंथां फुरा सान्दुं ओंखारदों दिनै मैया दाख्लिनि फ्रायनो जोबोद अखा आरो जों माने जोमै साग्लोबनोमोन दा खिन्थु जोमैया गैला। गैला माने सान्दुङा फुरा मोदानबोबाय आरो दायो।
अ अ।
सान्दुं थाबाथाय बिराद गरम जायोना।
ओं ओं जोंनियाव माने मैया मैया जों दाख्लैजों एसे एसे अखा हादोंमोन आरो।
औ औ।
दिनै अखा गैया ओरैनो सानदुंबो एथबां गैया माने बार बारगासिनो दं आरो दा।
औ
औ
अब्ला नोंथांजों मोननैसो टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन आङो
औ सावरायजागोन नोंथां
अ स्कुल जिथुनाखि फरायसालि बेनिनो सोमोन्दै रायलायनोसै जोंहा माने आ स्कुल एबा फरायसालिखौ जोङो जोंनो मानो थाखाय नांगौ आरो जोंनो फरायसालिखौ जोङो ओ गंसे मन्दिर बायदिबो साननाय जायो मानो होनब्ला जिहेथु जोंहा बेखौ बेयाव जोंहा फराय फरायसुला फरायसुलिखौ जोंना बेयाव माखासे सोलोंथाइनि सिक्षा होनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
बे बिथिङाव नोंथाङा फरायसालिनि गोनांथिखौ नोंथाङा मा होननानै सानो बिनि सायाव एसे गुवारै फोरमायदो जा हायो
फरायसालिनि सायाव आरोना नोंथां औ आं माने एसेबां ग्राब हायाबाबो एसे सुंद'यैबाबो फोरमायनों फोरमायनो नाजसै फरायसालि होनोबाथ जोंहा ओ जाय बिमा बिफानिफ्राय सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव नैथि बिमा बिफा एबा सोलोंथाइ होगिरि जाय खौ जों गुरु होनो बेयोखौ जों फरायसालिनि गेजेरजों मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
औ फरायसालियाव जेब्ला जोङो
फरायसालिखौ जों मोननै मोनथाम थाखोआव राननो हायो एल पि एम इ हाइ बिदिनो आरो कलेज गोबां गोबां लेभेलाव रान लाङो आरो नङा होनबा नोंथां
अ नोंथां
आरो दादो गोदोनि समावथ जेनेबा सोरखारि फरायसालिमोन नाथाय दानि दिनाव गावखोन्दोआरि एबा प्राइभेट स्कुल बा प्राइभेट फरायसालिबो
फोरोंथाय फोरोंथाय होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा
औ औ
औ सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनायावथ गासैबो फरायसालियावनो समान आ गिबियाव जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनो थाखाय एल पि फरायसालियाव फरायग्रोनांगोन जो बेनिखायसो जोंनिया सोलोंथाइनि गुबै आगान होजेननायानो जाहैदों जोंना एल पि फरायसालि नङा होमबा औ एल पि एल पि स्कुलनिफ्राय फरायलांनायनि उनावसो जोङो बिदिनो गोजौ सोलोंथाइनि लामाखौ गालाङो आरो माने एल पि फरायसालियाव फ फरायनायानो जाहैदों ओ सासे फरायसाखौ आखर सिनाय होनाय मोजां गाज्रि माखौ मा बुङो बेफोरखौ मिथिहोनायनि गुबै लामायानो गुबै माने मा होनगोन बेखौ सिनायथि सिनायथि होजेनगिरि आगान होजेननाय माने आगान होज होन्नाय होननानै बुंनांगोन आरो जोङो
औ नोंथा
औ बेनिफ्राय जोङो एल पि फरायसालिफोरखौ जों बेबायदिनो बारलांनायनि उनाव नै थि थाखोआव जोङो जेब्ला एम इ मोनहैगोन एम इ निफ्राय जोङो मा माखासे सोलोंथाइ लागोन बेबायदिनो जोंना सोरखारि फरायसालियाव जों जेब्ला एम इ मोनहैगोन अब्लासो मोनसे आयदायाव सासे फोरोंगिरि खल जों मोनगोन आरो नङा होमबा नाथाय गाव खोन्दोआरि एबा प्राइभेट फरायसालियाव जोङो उन्दै समनि फ्रायनो मोनसे आयदायाव सासे फोरोंगिरि महरै मोनलांनायनि जाउनाव गाव खोन्दोआरि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा एसेबाबो गोरों सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसानि एसेबो बांसिन रोंसिनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो लोगोसेनो बै गावखोन्दोआरि फरायसालियाव फरायनाय फरायसा खौ माने बिमा बिफाफ्राबो जोबोद आबदाल उपदाल लानाय खौ जों नुनो मोनो फुंनि मोनानि दोनहैनाय लायनाय फरायसालिनिफ्राय गयोब्ला टिउसन होनाय बायदि बायदि जोङो हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ बेबाय बे नायफा नायफा नायनायखौ जों नुनो मोना आरो
औ औ
औ थेवब्लाबो जोंनि सुबुंफोरा आ फरायसालियानो गुबै गुबै ओ लामा नुनाय आरो जों फरायसालियाव थाङाब्ला जोङो सानसे मा जाहैगोन ओ बबेबा जायगायाव थांनांगौबा गुबुनजों थगायजानाय गुबुनजों नंखाय बाथ्रा बुंजानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनगोन आरो
औ
जेरै औ जेरै दा बुंनो हागोन जोङो हमनानै ला बबेबा गला गंसे बा दखान गंसेयाव जोङो साहा सिनि बा माबा मोनसे बेसाद लायानो थांबाय बेयाव जि रांनि जायगायाव नोङो जुदि फराय- सालियाव थाङो थाङाब्ला रांखौनो जों सिनायनो हानाय नङा नङा होमबा ओं जि रांनि जायगायाव माब्लाबा नैजि रांबो लाखिनो हागौ माब्लाबा थामजि रांबो ला- खिजानो हागौ आरो बेबायदि जोङो थगायजानायखौ नुनो मोनगोन आरो
औ औ
आरो लोगोसे नोंथाङा जे बुंदों फरायसालिखौ गंसे मन्दिर ओ बायदिबो मोननाय सानना लानाय जायो होननानै नङा होमबा औ जोङो माने मन्दिरफोराव जेरै ओ इसोरखौ सिबिनो थाङोना थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोंहा फरायसालियाव मोजां गारजि माखौ मा बुंनांगौ मा माबोरै सिनायगोन बेफोरखौ जों मिथिनो आरो मोजां गारजिखौ सिनाय थिनो हायो सोरखौ मदद होनांगौ सोरखौ मदद होनाङा माने मन्दिर गंसेयावथ जोङो इसोरखौ सिबिनोसो थाङो बोर लानोसो थाङो नङा होमबा नाथाय बिनि बे फुननो माने बांसिन खामानि मावो जोंनि फरायसालिया जुदि जोङो इसोर सिबिनानै जुदि जोङो गुबुन सासे गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ जोङो ओ मददखौनो होनो रोङाब्ला जोंहा इसोर सिबिनायनि जेबो मुलाम्फा गैया नङा हो थिग बेबायदिनो जुदि जों फरायसालियाव थाङोबा थारैनो जों सासे गोनांथि जानाय सुबुंखौ मदद होनो हायोब्ला बै सुबुंनिफ्राय बै सुबुंनिफ्राय जों थारैनो एसेब्लाबो मदद माने बोर सारस्रिनाय मोनगोन नङा होमबा बेबायदिनो औ जोंनिया मा गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ मदद होनाय बायदिफोरखौ जों फरायसालिनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानो हायो आरो
औ औ हयो
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो दा नामा
औ नोंथां फरायसालि होनोब्ला बिदिनो आरोना जोंहा ओ फरायसालियावथ गोबां थायो नङा होनबा मेडियाम हिसाबै जोंहा बर' थायो एसामिस थायो आरो लोगोसे मा थायो इंलिस मिडियाम थायो थायो आरोना जोंना औ जोंना बर' हिसाबैथ जोंना बर' मिडियामावनो फरायो बांसिनानो नङा होमबा नोथां
ओं ओं
बर' बर' मिडियामाबो गोबां मोजां मोजां फरायसालि ओंखारसै दाथ
औ।
प्राइभेट गावारि फसंथानफोराव आरोना नोंथां
ओं ओं
दा खायसे ओ बिमा बिफा एबा ओ था गामिनि जेनेबा सुबुंफोरा बुङो आरो माने गामिनि जेनेबा बर' फरायोब्लालायनो जब लानायफ्राव माने एसे माने उसु बिदा जाहैयो गुबुन गुबु न माने गुबुन लेंगुवेजजों फरायब्लालायनो माने साख्रि बाख्रि बा एसे गथ'फ्रा स्मार्ट जायोन बेबायदि बुङो आरो ना नोंथां खिन्थु जोंनि ओ बर' मिडियामजों लानानैबो फरायनानैबो गोबां मानसियानो बिदिनो हिसाबै साख्रि लानायफोरबो ओंखारबाय नङा होनबा गो गोबां गिदिर गिदिर फरायनायबो ओंखारबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमाय जानो जे मिडयाम मिडियामा जोंनि सायाव माफोर जेनेबा मोननाय मोनै बेफोराव माने माबाफोर हेंथा जायो नामा?
अ मिडियामथ जोंनियाव माने हेंथा होनाय बेखौ जों नुनो मोना मानो होना मिदियामा जुदि हेंथा होयोमोनब्ला जोंनि सुबुंफोरा दिनै बर' रावजों फरायनानै गोबां गिदिर गोलाव साइन्टिस्त बायदिसिनानि जाहैनो हानायखौ जों नुनो मोननाय नङामोन आरो नङा होमबा?
औ बिदिनो आरो
औ औ नोंथाङा माबाफोर सानो नामा बेफोरनि सायाव
आंनिफ्रायबो बिदि जेबो साना नोथां जि जोंहा प्राइभेट फरायसालि जेनेबा बर' मिडि यानावबो गोबां मोजां मोजांबो फोरोंगिरि थायो नालाय नोंथां नङा होनबा गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरि थानाय हिसाबैथ स्टुडेन्ट फोराबो मोजां मोजां जाखागोन नङा होनोमबा नोंथां
औं नंगौ
बिदिन्थि हिसाबैथ आरो गोबां दंजोैबो जोंना बर' मिडियामाव फरायनानै गोबां गोबां नाम्बार लानानै फास जानाय दंबाबो
औ
दा बिदि बिथिङाव आंबो सानो आरोना जिहेथु अबाव बा फरायसालिया जानो हागौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायैनि जाहोनाव मिडियामखौ एसे माने ओ बरनाम होयो बेफोरबायदि सानो आरो आं माने जि फरायसालियाव थ मोजां सोलोंदायो बे माने मिडियामजों खोथाबो गैखाया माने जा फरायो माने जा मोजां फरायोननानै बेफोरो थिगानो जालाङो आरो जोंहा माखासे स्टुदेन्ट फोरनि सायावबो सोनारो नङा होनब्ला नोंथां स्टुडेन्टफ्रा जिहेतु गोसो थाबाथ मिडियामजों खोथा गैया नङा होनब्ला नोंथां जिहेथु मिडियामजों खोथा होननानै बुङोब्ला जोंहा गथ'फ्रा जिहेथु जोंहा मोजां बेदसानो नंखायाबा अब्ला हाजार बुङाबो बिसोरखौ माने मोजां रिजाल्टआव लाबोनो हाखाया बेफोरबायदि जायो आरो माने माखासे रिजाल्टआ बेथसनि सायावबो सोनारो आरो
माने फरायसाया गावनि नाजानाय थायोब्ला जेरैखि जाया जाफुंसार नो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाना फैबाय
जाबाय औ दे
औ औ दे